अ दे। खोनादोंबा?
औ खोनादों दे।
औ ओ दिनैनि दिनै जोङो खुगामेथाइनि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथां होमबा।
औ जागोन दे।
औ।
बर' खुगा मेथाय
औ बर' खुगा मेथाइनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ।
ओ आथिखाल आथिखालावथ' माने खुगा मेथाइखौ जोङो नुनो मोनला गोदो-गोदाय गोबां माने ओ दङमोन बेफोरखौ जोङो लेखा फरायनायनि गेजेर जों ओ मोनथिना मोनो जेरैहाय जोंना खुगा मेथाइआ बर' खुगा मेथाइआ माने जिनैथा होननानै जोङो फरायनो मोनदों आरो
औ।
ओ बे जिनैथानि गेजेरावनो ओ मा हो मा होनो ओ गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइ जोहोलावफोरनि खुगा मेथाइ आरो दंफां दाननो थांनायाव खननाय खुगा मेथाइ बिबोनां आरो बिगुमैनि गेजेराव खननाय खुगा मेथाइ बैसागुआव खननाय खुगा मेथाइ आरो उम ना मा होनो ओ ना गुरनो थांनायाव ना मैगं खानो थांनाय खननाय औ खन्नाय खुगा मेथाइ बेफोरबायदिनो माने गासै जिनै जिनैथा दङ आरो।
औ।
औ आरो हाबायाव खननाय खुगा मेथाइ खैना ओ जा-जाबा खैना गोदान बेफोरखौ माने बेखौ थुखैनो थाखाय खननाय खुगा मेथाइ आरो। दा बेफोरखौ आथिखालाव आथिखालाव माने खननायखौ नुनो मोनलिया दा नोंथांमोननिथिंजाय बोरैहाय बेफोरबायदि खुगा मेथाइया
औ औ बेफोरबायदि खुगा मेथाइफोरखौथ' आथिखालाव खन बांनाय नुनो मोनलिया ओ थेवब्लाबो बैसागु समफोराव जोङो खननायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि ओ बैसागुखौ जों हानजा हानजा गामियाव मोसायो जयै लोगो नां नानै बेबायदिखौ जोङो मेथाइखौ मेथाइखौ दासिमबो खनो आरो आरोबाव बैहुआव नो जोंहा मोसौ थुखैनाय मेथाइ दंमोन जोंहा बे मेथाइफोरखौ दास जोंबो खनाय नुनो मोनो जेनेबा मोसौनि मोजांखौ हास थायनानै जोङो खनो मोन ना खुगा मेथाइ मोनसे जोङो मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लाङोब्ला लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बादि दाजा बिफा बलद बादि जा दा बै मेथाइआ जोंहा ओ मोसौखौ जोङो गिदिर जाजानो लुबैनानै बा मोसौनि मोजां खौ हास्थायनानै बोसोराव मोजाङैनो मोजां थाथों होननानै जों हास्थायनानै बे खुगा मेथाइखौ खननाय मोनो आरो
औ
बेबायदिनो बैसागुआव ओ जेनेबा सेंग्रा सिख्ला खननाय मेथाइ फोरबो थायो हा बैसागुफोरावथ' गोबां हाबाबो जायो हाबानि बोथोर बे ओंखायनो जोङो
औ।
सेंग्राखौ हास्थायनानै मोनसे मेथाइ खनो आरो जेरै बायदि आंखौ लांफै आंखौ खौ लांफै आदा। जाम्फै सेरावनि सा राम मान्दार बिबार बेफोरबायदि होनलायनानै मेथाइ खननानै माने जंखाय लायोमोन आरो।
औ। नोंगौ नों नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने गोदो खुगाजों खुगानो गोबां माने बिनि खुगा बिनि खुगा गोबां ओ खनबोनायखौ नुयोमोन आथिखालाव गोबां खमसै बेफोरनि बिबाङा नाथाय बेफोर। खौ जोङो इयुन जोलैनो दिन्थिनांगौब्ला ओ फोरोंनांगौब्ला ओ माने बिजाब महरै लिरबो ओ एसे खम बिबांनि बिजाब महरै लिरबोनाय बखौ माने मोजाङै जोथोनै दोननांगोन। बिसोरनो दि नांगोन। होमब्लासो औ। होमब्लासो माने बिसोरबो अ गोदो बेबायदि बेबायदि ओ खुगा मेथाइफोर दङमोन होननानै माने लाखिबाय थागोन आरो।
औ।
ओं।
मेथाइफोरा जोंहा गोदो-गोदायनि समाव लिरनानै दोननो रोङैनि थाखाय। गोमालांबाय माखासेफ्राल' जाय लिरनानै दोनदों लिरजादों बेखिनियाल' जोंहा। थालांदों। दा जों बेफोरनिफ्रायसो माखासे खुगा मेथाइफोरखौ
औ औ औ फरायनायनि गेजेरजों जों मोन मिथिब्लाय मिथिबाय नङा होमबा? औ।
ओ जोङो हाबाफोरावबो जेनेबा मेथाइफोर दङ बैराथि बैराथि खौ लानानै खननाय मे थाइ आरो ओ बि ओ बिजामादैजों बिखुनजोजों एदावलायनाय बा जंखा खायलायनाय मेथाइफोरबो दङ आरो लोगोजों लोग लोगो ओ हाबानि समाव जंखायलायनाय मेथाइ दङ
औ मैगं खानायबो मैगं खानो थांनायाव खननाय मेथाइबो दङ बेफोरबायदिनो माने औ मेथाइआथ गोबां दङ खिन्थु बेफोरखौ लिरनाय महराव जोङो एसेबां मानि मोननो थाङाखै जिनै जिनैथाल' बिजाबाव ओ बेरखांनायलाय जों बेफोरखौ माने रोखायै मिथियो आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां दा जोङो मेथाइ बे खुगा मेथाइफोरनि गेजेरजों माखासे गियानफोर मोननो हायो जों मा बायदि न नखरखौ सालायनांगौ दा हाबायाव खननाय मेथाइआवनो मोनो जोङो बेबायदि जोङो सा बिहामजो जायोब्ला माबाय दि संसार जाहैनांगोन बे खौ लोब्बा लानानै बे मेथाइफोर खौ खननाय जायोमोन आरो
दा ओ औ गोदो माने गोबां ओ खुगा मेथाइ खननायफोरा ओंथि गोनांमोन ओ बेफोरखौ जोङो ओ फरायनायनि गेजेरजों मोनदाङो माने गोथौ गोथौ ओंथिजों माने बिथांमोना खनोमोन
जेरैहायनो नोंथाङा बुंनाय बादि मोसौ थुखैनायाव मोसौनि मोजां हास्थायनानै खननाय मेथाइ बा गेदेर गोलाव जाथों ओ हानजा हानजा बारायलांथों बेफोरबायदिया गोबां ओंथि गोनां मेथाइ नङा होमबा?
औ औ औ आरोबाव गहा आबाद मावनायफोरावबो आबाद मावनायफोरावबो जोङो मेथाइ खनोमोन ओ जोङो हाफोर औ हाफोरखौ मोजां नायनानै दुब्लिफोरखौ मो नायनानै दैफोरा मोजां थाङोना थाङा बै खौ नायनानै माने जोङो मेथाइ खनोमोन आरो माने गियान होयोमोन बे मेथाइ जों। ओ बे मेथाइखौ एसे ख'ननानै होनि ओ हा दा ला अग्नि खना मोसौ दाला गंमेना जाम्फै दारिया दारिया माइ गायोबोला दाउ जालांगोन अमा जालांगोन गोन माखौ मोनजागोन हावरिया जागोन दा बे-मेथाइनि गेजेरजों ओ जोङो बारि खनानि हा लायोबा दाउ अमाफोरा जालांगोन गोन आरो गं मेना मोसौ लानो होआखै खै औ जोङो अब्ला जोङो बेबायदि बारि खनायाव गायोब्ला दाउ अमा जालाङोब्ला जोंहा थ' माखौ जानो ना उनाव गोरिब जालांङो बेखौ खौ फोरमायदों आरो
औ दा नोंथांनि बुंनायाव गं मेनाखौ माबे मोसौखौ फोरमायदों?
औ बे हालुवा मोसौ
औ औ गं औ गंथिया थियाखौ बुङो नामा? नोंथां
औ गं थिया
औ औ औ मानो औ दा नोंथांनि बुंनाय बायदि बायदिनो माने बे गंमैनाखौ लायोब्ला एसे खैफोद गोनां जायो नामा?
औ जायो
औ आरो बारि खनायाव हा लायोब्ला थारैनो दाउआबो जालाङो । अमायाबो औ अमायाबो उरो बेबायदिनो गोबां माने खहा जायो जाखिनि मोननांगौ फिथाइ बेफोरखौ मोननो थाङा । औ थारैनो ओंथिगोनांं बे मेथाइआ नङा होमबा
औ‌ नंगौ
अ
बेबायदिया आरोबाव जोङो जोहोलाव मेथाइफोर खनो जोङो बासिराम जोहोलावफोरखौ थांखिनानै जोंहा बर'नि जोहोलाव बेयो बे बर'नि जोहोलाव खौ लानानै जो अ मेथाइ खनो मोन गोद आरो गंगार हाजोआव नांनो थांनो ओंखारोब्ला ओ थेफोरा गोबां मोजां मोजांमोन बे मेथाइफोरनि गेजेरजों ओ मिथिनो मोनै माखासे मिथि मिथियो खोथाफोरखौ
औ
मेथाइफोरा दानहां सौहां आदाबा सिराम सान मोखां आख्रा बारिनि आख्रा बुगदाव आदा आख्रा बुगदाव हाजो खर'आव दानहां नांनो औ गरायआ माबार जोगदाव होनोमोन नामा
गोसोआवनो एसे एथ' औ गोसोआव एसेबां मानि गैलाय लांला दा नोंथाङा बुंनायखौ एसे गोसोआव फैहांदों दासो ओ जोबोरैनो माने थि गोनां मेथाइमोन हारिखौ सिबिनो हारिखौ रैखा खालामनो गोबां नाजादों आरो आरोना बिथांमोना जोहोलावफोरा औ जोहोलावजोबो गोबां दङ बिथांमोनाबो गोबां माने ओ दावहा नांनो ओ गोख्रोंमोन बिथांमोननि दा बे मेथाइआवनो हमनानै मोनो नङा होमबा
औ बिथांमोनाबो गोख्रोंमोन हादोर थाखाय गोसो गुदुङै ओ ओंखारोमोन दावहा नांनो दा बेबायदिनो आरो गथ' गथ' मेथाइ गथ' बुरखायनाय मेथाइबो दङना जोंहा गथ' खायनाय मेथाइफोराव बिमाया ना थाङोब्ला बा बहाबा खामानि मावनो थाङोब्ला जोङो बखालिफ्रा बिनानाव न'नि मानसि दा माबायदि गथ' बुरखायनानै लाखिनांगौ बेफोर खुगा मेथाइ फोराबो गोबां समायनामोन आरो
औ औ।
खौ नुनो मोनला। आरो जोङो बै बैसागु बैसागुनि अनगायैबो बिगुमै बिबोनां मेथाइ खनलायोमोन। बहाबा बिगुमैफ्रा साल दाननो थाङोब्ला दंफां दाननो थाङो ब्ला मेथाइ खननानैनो। साल गान्दै लाबोनो ओ खोन्थायोमोन आरो ओमफाय खोन्थानानै। गाव माइब्रानि जोमाय संनानै लोंहोगोन बेबायदि। बुंनानै मेथाइ खनोमोन।
औ औ औ।
दे होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबनो ना।
औ दे।
औ औ दे दे साबायखर होमबा नोंथां दे।
औ